हेल' नोंथां
औ
हेलै
औ खोनादों ना नोंथां
औ औ खोनाबाय नोंथां
अब्ला नोंथाङा ओरैनो दं नामा दायो नोंथां।
ओरैनो दङ
दसे सम रायलायनो हागोन नङा होनबा नोंथां दायो होनबा
हागोन नोंथां हागोन।
अब्ला नोंथां जोङो माने बे जोंनि आबहावानि सायावनो एसे सावरायनोसै नामा होमबा नोंथां दसे सम
औ सावरायजायो नोंथां
आबहावा जेनेबा जोंनि मिथिंगा जेहेतु सारि गिदिं आं माने आं एसे फोरमायग्रोनोसै नोंथां।
औ औ दे मारै जागासिनो दं माबारै सलिदों आरो बिदि आरो
औ औ माने सिगां माबायदिमोन दायो माबायदि जिहेथु आबहावा बुंनो थाङोबा जोंना ओ सिगांनिखौ नायनानै नै आथिखालनिखौ नायोब्ला माने गोबां गुबुंले जानायखौ नुनायखौ नुनो मोनदों आरो
नंगौ नोंथां
जेहेतु हान्था जोंहा जिहेतु ओ सिगांनि समाव जों गामियारि ओनसोलाव थानाय बा गामियाव उन्दै समाव थानाय समावहाय जिहेतु नुबोदों जोंना सम मते जोंना बैसागु बोथोर फैयोबा लाफा सायख' ख' दाव गाबफैनाय आरो बिदिनो बोथोरफोरा माने ओरैबायादि साफा बथोर। ओ गुस गुसु ओ बिदिनो बारदै सिख्ला बार फैनाय बेबायदिनो समजों लोगोसे ओ अखा हानाय ओ बेफोरबायदिखौ नुनो मोनोमोन आरो आथिखालाव माने बेफोरबायदिखौहाय खम नुलांनायखौ आं नुनो मोनदों आरो गामि जोंनि गामिथिजोंहाय जोंना जे दायो जेनेब्ला बेबायदि बैसागु बोथोर सफैब्लाबो सिगां जेरै जों बेैसागु बोथोर सफैब्ला जोंनि गोसोआवहाय अल अट'मेटिक माने हारसिंनो खुसि मोनसे फैयोमोन बा गोसोआव रंजाखांनाय फैयोमोन बैसागु बोथोर सफैयोबा माने आथिखालाव आं फोरखौ माने नुनायखौ जोबोद खम मोनलांदों आरो जे बि बैसागु बोथोर फैब्लाबो बारा खुसि फैनाय नुला गोसोआवहाय आरो नै दाथ' नुनो थाङो जे माने नै दा आबाद मावनो थाखाय दा दैनिबो बिराद माने खस्थ' जानायखौ आं नुनो मोनदों आरो जिहेथु जोंना बै समावहाय ओ नांगौ समावबो जोंना खोथिया फोनाय समावबो जोंना जोङो अखानि दैजोंनो खोथिक् खोथियाखो जों फोनो मोनोमोन नै दा आथिखालावहाय नुनो मोनोदि माने अबबा फुख्रिफोरनिफ्राय जों मेचनजों दै सारनानैसो खोथ खोथिया फोनांगौ जायो जोंनो नांगौ समाव जोंङो अखाखौबो जों नुनो थांला नै बेबायादि जानानै फैदों माने गोबां माने माबाखौ आबहावाखौ गुबजे जानायखौ नुनो मोनदों आरो जेरै मानो थाखाय गुबुंले जादोंं मैला जोंना माखासे गिदिर गिदिर कारखाना आरो जों गोदोनि समाव दावबायोमोन साइकेलफोरजों दा जों बांङानो माइफोर रोगानाय बा जोंनि माखासे माइ बस्था रोगानाय माखासे बुस्थु ओ माइ बजा रोगानाय निफोरखौहाय जों मा खालामोमोन बेबो मोसौ गारि फोरबो नुयोमोन नङा होमबा
औ
आथिखालाव जों गासैरावबो गारि जेरावबो गारि बाहायनाय जेरै गारिनि साउन्ड गारिनि ओ खुन्दै खुनाय बेफोरबायदि गोबां माने इफोरजोंनो जोंनि आबहावाखौ गुबुंलेखो नुनो मोनदों आरो आरो जेरै जोङो ओ बाजारफोर थांबा लोगो मोन्नाय माखासे मा होनो जोंना प्लास्टिकनि बुस्थु बाहायनाया गोबां बारा जानायखौ नुनो मोनदों जेरै गोदोनि समाव जोङो बाजारफ्राव थाङोमोन मा खालामोमोन ओ साथोनि थुरूंनि मनाफोरजोंसो जों आबै आबौमोनखौ बाजार खालामनायखौ नुबोदोंमोन। ने जेरै बि प्लास्टिक ओ फाथोनि दिरुंनि मनाफ्राथ' जोंना आबहावाखौ गुबुंले खालामा। जेरै जोंना दा प्लास्टिकफ्रा प्लास्टिकफ्रा जोंनिया हायाव हाबसोना थायोबा बेथ' सेवा नङा होमबा जोंना हाखौसो गाज्रि खालामो बेनि थाखायबो जोंहा हाया गोबां हाया गुबुंबाय जोंना हाया गाज्रि जाबाय। मानो थाखाय होनोब्ला जोंना हनै गोबां सुबुं माहारिया बांबोबाय। बस्थु बाहानि बाहायनाया बां बारा जाबाय। माखासे लेथ्राफोरा जोंङा हा सिङाव प्लास्टिकफ्रा हायावनो लाला बिला जोंना माखासे दैफ्राव दै गुबुंनायफोरखौबो बुंनो थाङोबा गोबां दैया जोंना दा लेथ्रा गुबुंनाय जेरै बे गिदिर-गिदिर नै दा टाउन सहरफोराव जेरै दै बुगैनायफोरो नै गोबां लेथ जाबोर गारहरनाय दैयावहाय माखासे कारखानाफोरनि जा लेथ्राफोरखौ दैजों गोजाव हरहोनाय नो गोबां बेफोरबायदि दै गुंनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेबायदिनो ओ माखासे जोङो सिगांनि समावहाय जोंङो जेरै दंफां लाइफां गामि एरियाबा गासिबो एरियाव जोंहा दंफां लाइफां सारि-सारि थायोमोन। बा बारिफोर गिदिर-गिदिर दंफांफोर थायोमोन बा हाजोफोराबो जोंना बेफोरबायदि दंफां लाइफांजों माने बुंफबनानै थायोमोन। आथिखालावहाय माने गोबां दंफां लाइफांफोरखौ दानफायनाय बा हाजोफोरखौ दानस्रांनानै हाजो सायाव खेथि बानायनाय ओ औवा थुवाफोरखौ दानस्रांनानै माने आरा बानायहैनाय। ओ बेबायदि गोबां माने दंफांला फोरखौ दान फायनाय बेफोरबायदिखौ गोबां नुुबोनो मोनदों आरो।
औ-औ
दा आथिखालावहाय जोङो गरमफ्राबो बांबोगासिनो दं बेफोर-बेफोरबायदि जाहोननि थाखायनो। सिगांनि समाव जोंना ओ गोजां बोथोरावहाय जों खुवाजोंनो ससेखौनो नुहुरामोन नङा होमबा? आथिखालावहाय माने खुवा निहोरफोरखौनो माने बेफोरबायदि निहिर फोरखोमखौनो नुुनोनो बिराद खमसै बाद नुनोनो थांला माने गोबां खम।
हेल'
निहिरफोर माने ओंखारलानो सिगांनि समाव मोनदों मालाबाथ' नोङो फुंनि ओ फुंबिलिनि ओ गु बाजि जि बाजिसिमहालागै खुवा थानायखौ नुयोमोन निहिर थानायखौ नुयो बा दाइन बाजिसिम माने खुवा थानायखौ नुयोमोन। आथिखालनि समावहा स मानो द दरिंगा फुंनि द रिंगा बा रिंगाबानो माने निहिरफोरखौनो नों नुनो थांला आरो खम।
खुवा खुनायफ्रानो जोबोद खम जालांबाय गरम बारा जालांबाय जोंना गोजां बोथोरन फोरानो दसेल' फैनाय बायदि मोनसै आथिखालावहाय गरमफोरखौ माने बांसिन जानायखौ माने नुनो मोननाय बायदि बा नुनो मोनगासिनो आरो दायो। दा ओरैनो नोंथाङा मा सानो दा जेनेबा जोंनि आबहावाखौ जानायफोरखौ बा मानि जाहोनाव जादों बा सिगां माबायदि मोनोमोन नों नोंथाङा जोंनि बे ओ माबाफोरखौ ओ मा होनो? आबहावाखौ बा मिथिंगाखौ सिगां माबायदि दा माबायदि फाराग नुबोगासिनो दङ नोंथांआ इसे फोरमायनो हागोन नामा मोनथां?
हागोन नोंथां हागोन।
औ
दा नोंथाङा जिखिनि हाब भावारानि सोमोन्दै बा गेब्रेंनायजों लोगोसे गोदोनि जों एसे फोरमायनानै हरखाबाय फ्राय जोंनि
औ
ओनसोल बा नोंथांनि ओनसोल बा जोंजों एखेयानो होनना बुंजागोन जों गामियारि ओनसोल नङा होमबा नोंथां? औ दा गोदोनि दानि फारागखौ नायनो थाङोब्ला जोङो ग्रोम ग्रोमै बैफोरखौहाय ओ माखासे दानफायनायावहाय जोंनि आबहावाया बे जेसेबां जों दा गरमा बारायबोदों बै बिफां लाइफां खमायनायनिफ्राय जोङो एसेब्लाबो जों मोनदांनो हादों आरो जेब्ला जोङो बिफां लाइफां गिदिर गिदिर बिफां लाइफांनि जेब्ला सायहायाव थायो जि गुसु जोङो बार बारनायजों जोबोद मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां। दा जोंनियावहाय बै बिफांफोरा खमायलांनायनि जाहोनाव जोंनाव दा बे आबहावाया एसे दुंहाव दुंहाव थासारियाव फैदों आरो। दा बिनिखायनो जोङो बैफोरनि थाखाय जोङो दा बिफां मोजां मोजां गिदिर गिदिर बिफां गायनांगोन सायहा लानो थाखाय। आबहावा मोजांनो थाखाय जों अक्सिजेन मोजां मोनगोन बेनिफ्राय। बिनि अनगायैबो आरो दानि सोलायनायावहाय जोङो बुंनो थाङो। ङोब्ला जोङो गोदोहाय जे जोङो बबेबा मोनसे जायगासिम दावबायनोब्ला जोङो साइकेल बा आइथिंजोंनो दावबायोमोन। दानि दिनावहाय जोङो गारि मथरा गारि मथरनि बांनाय लोगोसे नोंथाङा बुंलांखाबाय सुबुं अनजिमायाबो जोंना बांनानै मा जाखो? जोओ बेबायदिनो बिफां लाइफांफोर बुंनो हागोन सुबुं अनजिमाया बां बाय नालाय बिफां लाइफांफोरखौबो जों माखासे नस्थ' खालामनानै थाग्रा थिलि बा गुबुन गुबुन ओ फालांगि खालामनायफ्रावबो दाननानै माने आबहावाखौ गुबुंले खालामबाय आरो। दा बेयावहाय जोङो दानि दिनाव नुनो मोनो जे गारि मथरनि उखुन्दै इन्डास्ट्रिनि गलांनाय। दै बेफोरो गेसफोरा बिसोरो जोबोद गाज्रि। बेनिखायनो बे गारि मथरखौ दायो दानि गोदान गोनोखोआरि जुगाव ओंखारनाय इलेकट्रिकेल बा मोब्लिब जों दिहुनजानाय बे गारि मथरफोरखौ जोङो इउस खालामनांसिगौ आरो दानि दिनावहाय।
औ औ
जि आरो जोंनि बे सावन जोंहा बे सावन गाबनाय जे साउन दामनाय बक्स गिदिर गिदिर जे बेफोरबो खौ बा आबहावाखौ गुबुंले खालामो नंङा होमबा नोंथां?
औ औ
जेरैहाय बेखौ जोंङो बांद्राय बिदि खाथि खाला एरियाफोरावबा दामनाय खोनाबाय थाबा जोंनि खोमाफोरावहाय जों एसे रिंनाय रिंनाय मोनबाय थायो।
नंगौ नंगौ
बेबायदि आरो दा ओंखायनो जोङो आबहावाखौ मोजांङै लाखिनोब्ला? गाव गावनो बयबो सांग्रां जानांसिगौ आरो। बेफोरबायदिनो जों बिफां गायनांगोन मोजांङै जोथोन लानांगोन। जों बिफांखौ फेदेरनानै जे जोंङो सायहा मोनगोन मोजां अक्सिजेन मोनगोन आरो जोङो नोंथांङा बुंलांबाय प्लास्टिक बेफोरखौ जोंङो हायाव बारा लागासिनो बेफोरखौ जोंङो सावनानै सावनानै हांगार बारायनानै जों बेखौ मोजां आबहावायाव लाबोनांगोन आरो। जेब्ला बे हायाव थायो बेयाव माखासे जिउसाफोरा थैनानै प्लास्टिकआथ' सेवनो रोंङा बेयो बोनथुमनानै गाज्रि गेस खालामनानै बियो आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो हाखौबो नस्थ' खालामो दा आं बेखिनिखौ नोंथांनो फोरमायनानै हरबाय।
औ औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम जोंना दा समाबो जाबाय नंङा होमबा नोंथां? जों बेखिनिआवनो दोनथ'नोसैना?
औ दे नोंथां दे
औ औ